हेलौ नों
औ नोंथा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होन्नानै नोंथां नोंथांखौ हरनाय कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ नोंथां बुंजागोन।
औ माने बिदिब्ला नोंथां माने माने फिथाइ सामथाइफोरनि माने जों फिथाइ सामथाइ जानायनि सायाव माने नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हो बिदिब्ला।
औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां दा फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो आथिखालाव गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोरखौ जानो मोनो ओ जेरैबादि हा जोङो जोंनि ओनसोल बा जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय मोननाय फिथाइ होननानै बुङोब्ला जाम, लेसु, नालेंखर थाइजौ, खान्थाल, थाइगिर बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइफोरखौहाय जोङो नु- नुनो मोनो बा मोनजानो मोनो आरो जोंनि गामि गफा ओनसोलफोरावहाय ओ जोंनि गामि गफा ओनसोलावहाय बोसोराव खेबसे फिथाइफो खौहाय थैनायखौ नुनो मोनो। ओ नाथाय गोबां उम गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय बोसोरफ्रोमबो फि फिथाइनि थाइनायखौहाय जोङो खोनानो मोनो बा मोनथिनानै मोनो आरो नोंथां। जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोरखौहाय जोङो मोनजोबनो थाङा जेरैबादिहाय जोङो आफेल आंगुर कमला नासपति बेफोरखौहाय जोंनि ओनसोलफोरावहाय मोननो थाङा बेफोरखौ खौहाय जोङो मोनजायोब्लाबो बेफोरखौ गुबुन गुबुन हादोरफोरनिफ्राय लाबोनानै बा गुबुन गुबुन हादोरफोरनिफ्राय जोंनि जायगायावहाय फानहरनायखौ जोङो नुनो मोनो बा फोरखौहाय जोङो बायनानै जानायखौ मोनो ओ बेफोरबायदियैनो जोङो फिथाइ सामथाइफोरखौहाय गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि मोनो जेरैबाददिहाय गोखै बा गोदै गोखा गो फा बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन ओ बादियै जोङो मोनजानो मोनो आरो। बेफोरनि थावनाया गोबां गुबुन गुबुन जायो जेरैबायदिाइ जोङो सिलिखानि थावनायखौहाय गोखा मोनो बा ओ नालेंखरनि थावनायखौहाय जोङो एसे गोदै बा
औ।
ओ गोखै बेफोरदि मोननो थाङा आरो नोंथां ओ बे जों गयनि थावनायखौहाय गोफा मोनो बा लिसुनि थावनायखौहाय गोथां समावहाय गोखै मोनो बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला गोमोन जायो अब्लानोहाय जों गोदै मोनो आरो नोंथां थाइजौनि थावनायाबो थिग बेफोरबायदिनो गोखै आरो गोदै जेब्ला मोननानै फैयो अब्लानो हाय जोङो बेखौहाय गोदै मोनो बा गोथां समावहाय बेखौ जोङो गोखै मोनो। बे थाइजौफोरखौहाय जोङो गोखै जिरादफोरखौ बा गोखै फिथाइफोरखौ गोबां रोखोम रोखोमनि जानो हायो जेरैबदिहाय जोङो ओंख्रि संनानै जानायफोरखौबो नुयो खायफा खायफा फिथाइफोरखौहाय ओ बेफोर ओंख्रि संनानै जानाय फिथाइफोरनि मादावनो जोङो मोनन्थिनानै मोनो जे थाइगिर बेनि उनावहाय जों खान्थाल। बेफोरखौहाय बा खोरदै बेफोरखौ जोङो ओंख्रि संनानै बा ओंख्रि मा खराव जानायखौ जों नुनो मोनो बे खान्थाल खौहाय जोङो ओ गोथाङै जानायनि अनगायैबो गोमोन खालामनानैबो जानो हायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय ओ जाखांनायनि उनाव जा खान्थालनि बेगर बेखौहाय जोङो ओंख्रि म महराव संनानै जानायफोरखौ नुनो मोनो।
नोंगौ।
बे खान्थालखौबो जोङो एसे गोरलै समावहाय बेदरजों बा माबा मोनसे मुवाफोरजोंहाय जोङो आलुफोरजोंहाय एवनानै जानायखौबो नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोंनि थाइजौफोर बा खान्थालफोरखौहाय जोङो गोबां रोखोमै जानायखौ नुनो मोनो। ओ गोखै ओ फिथाइफोरखौहाय जोङो ओ सुरखिनानै बा खाजि लेमनानै संख्रि फानलु लगायनानै जानायखौबो जोङो नुनो मोनो जेरैबायदिहाय जोङो थाइगिरखौबो बेफोरबायदि बिनो हानानै फानलु संख्रि लागायनानैहाय बेखौ खाजि महराव जानाय खौ जों नुनो मोनो थाइजौखौबो जोङो सुरखिनानै जानायखौबो नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ फिसा फिसा हानानै फानलु संख्रि संख्रि लागायनानै बेखौ खाजि महरै जानायखौबो नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो जोङो ओ थाइगिर फिथाइखौबो जोङो बेखौ नाजों बा बेदर फोरजोंहाय संनानै जानायफोरखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां थाइजौ खान्थालफोर खौहाय जोङो देहानि थाखाय मोजां होननानै मोनथिनानै मोनो नाथाय बेखौहाय जोङो मालाबा समाव देहानि गाज्रि खामानि मावनायखौबो नुनो मोनो जेब्लानाखि सासे बेरामियाहाय बा सासे सुबुङा हाय माबा मोनसे लोमजानानै थायो अब्लाना हाय जोङो थाइजौ खान्थालफोर खौ जानानै होयोब्ला देहानि गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां नाथाय सरा सनस्रायै सासे सुबुङा फिथाइ सामथाय जायोब्ला देहायारियै गोख्रों जानायखौहाय जोङो मिथिनानै मोनो सासे सुबुङा हाय गावनि देहाखौ नायनानै फिथाइ सामथाय जायोब्ला मोजां जागोनोन आरो बेफोरनि अनगा अनगायैबो जोङो फिथाइ सामथाइखौहाय गोबां रोखोमनि फुजा फाथालफोरावहाय इसोरनो बावनाय खान्थिफोरावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
बेफोरबायादियैनो जोङो गोबां
औ औ नंगौ
जोङो गोबां रोखोमनि ओ फिथाइ सामथायाइफोरखौ आथिखालाव हाय आबाद मावनानै बेफार फालांगि होनायफोरखौबो नुनो मोनबोदों ओ जेरैबायदिहाय जोंनि आथिखालाव जोंनि गामि गफा ओनसोलफोरावहाय जोङो नुनो मोनो जे ड्रागन फिथाइनि आबाद मावनाय बा खमला फिथाइनि आबाद मावनाय कारजि नारें बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन आबाद मावनायफोरखौ जों नुनो मोनदों बेफोरखौहाय जोङो न'आव जानायनि अनगायैबो हाथाय बाजाराव फाननानै गोबां रोखोमनि रां आरजिनानैहाय जोंनि न'खरफोरखौहाय सुंथानानै लाखि नायाव मदद होनाय फोर खौ जों नुनो मोनबोदों आरो नोंथां ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना जोंनि फि थाइ सामथाइनि सोमोन्दै
औ जागोन नोंथां औ माने थिग बेबायदिनो माने नों नोंथाङा माने फिथाइ सामथाइनि जानायनि सायाव माने नोंथां गोबां माने गुवारैनो फोरमायलांखाबाय आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने जेरै बोथोरजों लोगोसे जोंहा माने फिथाइ सामथाइफोराबो थायो औ जोंहा माने मिथिंगायारि जेरै मिथिंगायारि जोंहा जेरै बोथोरजों लोगोसे गासै माने गासै माने फिथाइहा माने मोनसे बोथोर बोथोर बोथोर लानानै बोथोर थायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने जोंनि गामि ओनसोलफोराव जोंहा माने बेफोरबायदिनो जों गोबां माने फिथाइ सामथाइफोर जों मोनजानो हायो आरो नोंथां औ जेरैहाय जोंहा थाइजौ खान्थाल बेफोरथ' जोंना न'आवनो थाखायो जों बायलायनाङा औ बेबायदिनो जोंहा खोरदै नारें बेबायदिनो थाइगिर लिसु लिथुखु माने गोबां फिथाइ सामथाइ दं दं आरो नोंथां
औ औ औ बेबायदिनो जोंहा आरोबाव बे आफेल आंगुरफोरखौथ' जोङो मानिे जोंनि जायगायाव जोङो बां द्राय मोननाय जाया औ औ औ नोंगौ माने बिदि होननानै जोङो मिथिनो मोनो जे आफेल आंगुर फोरफोरखौ जोङो माने जोंनि जायगाफोराव गायनाया लायनो एसे गोखै जायो होननानै जों मिथियो आरो नोंथां
औ बेनिखायनो जोंङो माने जोंनि जायगाफोराव जोङो माने आफेल आंगुरनि माने बेफोरबायदि दंफांफोरखौ खौ नुवा आरो जोङो जोंनि जायगायाव माने गायनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ जोङो माने बेखौ जोंहा माने जोङो गोजाननि जों माने बेखौ गुबुन जायगायाव गायो नालाय जोङो बेनि ओमफ्राय जोङो औ माने बायनानै जायो आरो नोंथां हाथाइफोरनिफ्राय औ बेबायदिनो जोंहा जोंहा थाइजौफोरखौथ' जोङो माने जोंहा बोथोर लाना बोथोर थायो नालाय जोंङहा थाइजौफोराव जोंनि गामि ओनसोलफोरावथ' माने दंफां थाखायो नालाय जोङो माने जों न'आव नआव नो मोनजानो हायो थायोब्ला। औ थाइजौ फोराबो माने जोंनि देहानि थाखाय माने मोजां आरो नोंथां जायोब्ला जोङो माने भिटामिन मोननो हायो औ जेरैहाय जोंहा खान्थला जोंहा जेरै बे दै बिदिनो दैज्लां बोथोराव थायो। बेखौबो माने जोङो जानानै मोजां मोनो जेरैहाय जोङो बेखौ गोमोनैबो जानो हायो माने आरो गोथाङैबो जानो हायो औ जोङो मोननै रोखोमै जानो हायो आरो औ जोंहा बे खान्थालखौ जाखां खांनायनि उनाव जोङो माने बेनि बेगरखौबो जोङो माने ओंख्रि जाबावलायनो हायोसो आरो। औ औ बेबायदिनो आरोबाव जोंहा जेरै खोरदै खोरदैखौबो जोङो माने गोथाङैबो जानो हायो आरो जोङो माने ओंख्रैबो जानो हायो आरो जोङो नाफोरजों रुदुबनानै औ जोङो बेनि अनगायैबो जों एवनानैबो जानो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ बेनि अनगायैबो जोंहा जेरै नोंथाङा बुंखानाय बायदिनो जोंहाथ' दानि समाव माने गोबां माने ड्रागन फ्रुइट माने स्ट्रबेरि किउवि बेफोरबायदि गोबां माने आबाद मावग्रा जाबाय आरो नोंथां। औ गोबां माने बेफोरबायदिनो बा गान बानायनानै माने गोबां फाननाय जाबाय आरो बेनि दामाबोथ' जोंना माने किल'सेयावनो बेबायदिनो सारिस' पास्स' बेफोरबायदिखा आरो नोंथां
औ औ माने बेबो माने बेबो जोंनि भिटामिन। भिटामिन होननानै जों बेखौ बुंनो हायो औ माने बेखौबो माने गोबां सुबुंफोरा माने जोंहा बेखौबो बायनानै जायो आरो नोंथां
औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने बे हा थायाव बाजाराव फाननाय जोंहा जायखौ जोङो माने तरमुसन होननानै बुङो। बेखौबो माने जायोब्ला जोंनि देहाया माने थाइजिम मोनो आरो नोंथां
औ माने जोंनि दे औ जोंनि माने बेखौ जायोब्ला जोंहा जोंनि दै गांनायफोराबो खारो होननानै जों मिथिगौ आरो औ बेखौ जायोब्ला जोंहा माने जोंनि देहाफोरनि थाखाय मोजां। जेरैहाय जोंहा सेमफ्रेमफोराबो औ बेफोरबो माने जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरो नोंथां जायो माने बेफोरबो माने जोंनि मुलैसो होननानै जों बुंनो हायो आरो। औ बेबाय बिदिनो जोंहा माने गोबां फिथाइ सामथाइ दङ' बेनिफ्राय जोंङो माने गोबां माने भिटामिन मोननो हायो आरो नोंथां बेखौ जायोब्ला
औ नंगौ
बेनि अनगायैबो जोंहा माने बेबायदिनो जोंहा आरोबाव जोंहा खमलाफोरनि माने ओ गोबां सुबुंफोरानो माने जोंहा दानि समाव माने खमला बागानफोरबो बानायनो हमबाय आरो नोंथां औ बेबायदिनो औ खमलानि बागान आरो जोंहा बे बैग्रिनि बैग्रिनिबो गोबां माने बागान बानायग्रा जाबाय आरो औ बेबायदिनो जोंहा माने औ गोदोहायथ' बेबायदि बांद्राय बैग्रिनि बागानखौ जों जोंनि जायगायाव नुनो मोनामोन नाथाय जोंहाथ' दानि समाव जोंङो माने गोबां न'आवनो गावबा गाव माने बेबायदि बैग्रि बागानफोर बानाय लाना खौ जों नुनो मोनबाय आरो नोंथां औ बेनिफ्राय माने औ माने बेनिफ्राय बेखौ जानायनि अनगायैबो जोंहा माने फाननानैबो गोबां रां आरजिनो हानायखौबो जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने जोंङो फिथाइ सामथाइफोरखौ जोंङो माने जोंनि देहानि थाखाय जानांगौ आरो नोंथां जायोब्ला जोंङो माने थाइाजिमबो मोनो माने भिटामिनबो मोनो आरो जोंनि देहायाव औ औ बिदिब्ला नोंथांजोंना रायज्लाय रायज्लाय समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों सावरायनानै गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां